औ।
दे बुं नोंथां मानि बागै सावरायनो दा?
जों दा जिब-जुनार जिब-जुनार फिनायनि बागै रायलायगोन।
औ औ नों बुंग्रोगोन ना आं बुंग्रोनांगो?
ओ आं नोंथांखौ सोंग्रोनोसै। जेनेबा दा जोङो जोंनियावथ' बायदि बायदि रोखोमनि जुनार थायो जेरै दाउ थायो आरो अमा थायो आरो बोरमा थायो आरो मोसौ थायो ओमफ्राय नोंथाङा मा ओ बेफोरनि ओ मोनफ्रोमबो जुनारनि बागै ओ सावरायनो हागोन ना जेनेबा ओ जेरैहाय जों दा बेखौ माबोरैहाय फिसिनाय जायो बे मोनफ्रोमबोनि जुनारखौ नोंथाङा फोरमायनो फोरमायना होदो एसे गुवारै दे
फार्स्टावनो दाउखौनो होनग्रोनसै
औ।
उम। दाउखो जों फिसिनोबा जेनेबा उन्दैनिफ्रायनो फिसिनोबा खोनाबायना?
औ खोनादों।
उन्दैनिफ्रायनो बिदिनो दाउदैनिफ्राय डाइरेक्ट खालामनो हागोन जेनेबा दाउ गैखायाबा।
औ।
खो जोङो ओ गोरान जायगायाव दोननांगोन आरो लाइट होनांगोन लाइटनि बाल्बा
औ।
बेखौ होनानै बिदिनो दोनबाय थानांगोन गुदुं खालामनानै। गुदुंद्रायबो नङा नरमेलि गुदुं बिदि खालामनानै दिहुननो हायो दउ फिसाखौ।
औ।
दावदैखौ बायना लाना फैनांगोन नोङो।
औ।
बिनि उनाव बिदि खालामनानै फिसाखौ दिहुनानै उम जे थाग्राखौ खथा बानाय नांगोन। दावसा नि थाखाय गन्द्रा गन्द्रा नांगोन इनिफ्राय बिदिनो जाग्रा आदार बायनांगोन। इम खुरग बााबो जायो आरो। आरो बेलेगबो दोङो बायना मोनो बे। ह बेखौ होनानै फि फोथांनो हायो आरो। मानिफ्राय देरबाय देरबाथाय हेगारना जासिगोन आरो। गन्द्रानिफ्राय ओमफ्राय गावबा गाव आदार खनजानानै जानाय हानाय जागोन। जेथिया हबानिया एंखुर गेजेर गेजेर गेजेर सम सम दाना होबाय थानांगोन होमबासो दाउआ देरगोन दाउआ देर फिनानै बिदिनो गोदिर जायोब्ला फाननो हासिगोन बिदिनो रां खामायनो हासिगोन आरो ना।
औ बिदिनो गावनो औ
मा बुंनाय नोंथां बुं दे बिदिनो जिउनि जेनेबा नांगौ जानायाव फानब्रबनानै फैसा थाखा आरजिनो हागोन। बिदि आरो।
नोंगौ नोंथांना सै थोयानो खोथाया आरो लोगोसे जों दा रायलायगोन अमा दा अमाखौ माबायदिहाय माबोरैहाय फिसिनाय जायो बेखौबो एसे गुवारै फोरमायना होदो?
दा अमा होनबा अमाखौथ' जोङो फिनोबा बायनांगोनसो। आरो गोबां दाम जाबाय अमा फिसानि दामानो दा। मासेयावनो तिन हाजार गाहाम थांबाय आरो। ना बेखौ जोङो बायना लाना बायनांगोन बायना लाना होनानै बिदिनो मोजां जागायाव खाना दोननांगोन थाग्राफोर बानायना होनांगोन बिनि थाखाय बेनिफ्राय गुन्दै बायनांगोन आरो सापर थायो बेखौबो बायनांगोन नोङो होबाय थानांगोन। टायेम मटे मोजां आदार होबाय थानांगोन होमबासो अमाया थाब देरगोन आरो जागाफोरखौ साब सिखोन खालामबाय थानांगोन बिनि खिफोरखौ गारबाय थानांगोन। नङाबा मैला जागोन। आरो मोजां जो जोथोन लानो हायाबा अमाया थैगोनबो आरो होमबानिया गोबां खहा जागोन लस जागोन ओमफ्राय बिदिनो आदार होबाय थाखांनानै उनाव बिदिनो गोबाव बोसोर फिजायो।
औ
जेनेबा बिदिनोे टेन-टेन इयार्ससो थायो आरो बिनि बैसोआ
औ
ओम टेन इयारसै ओमफ्राय मैया बे-बेसेबांनो गोदोर जागोन एसेबांनो रां गोबां मोनगोन त्रिस हाजार गाहाम सलिस हाजार गाम मोननाय जायो आरो बाव बिदिनो आरो बिदि फिसियो आरो गोबां मानसिफोरा आरो बेखौ खासिबो खालाम खालामनो गोनां जायो। ओम्बासो देरो मोजां नोंथाङाबो बुंनो हागोन नामा सैमा? फ्राय बायदिसिना जुनारफोर फिसिनाय जेनेबा न'खराव फिसिग्रा जुनारफोरखौ ओम दे बुं नोंथां सैमानि बागै बुं बुंंदो
औ सैमाखौ जोङो जेरैहाय जोङो दा ओ बिमानि बिमानिफ्राय जोनोम जाजेननाय बा जानानै बेखौ सप्तासे सप थानैसो जानाय एसे थाबायनो रोंनाय खार नाय रोंनाय सार बिदि गोरलै गोरलैनिफ्राय लाबोनाय जायो लाबोनानै बेखौ अननानैहाय बेखौ गावजों लोगोसे ला
औ।
मोजांङै जोथोन लाबाय थानांगोन आदार होनांगोन उखैबा उखैबा ओंखाम - ओंखाम बायदिसिना बे सैमाया मा बेखौ जायो सैमानि आदारफोर आरो सापर्टबो थायो नों दहायसो बुंलांबाय सो बुंबाय
ओमफाय नोंथां आं मोनसे बाथ्रा बुंनि सैमाखो राव फोरोंनो हायो नामा?
सैमाखौ जोङो राव फोरोंनो हाया अब्लाबो बिसोरो बुजियोमोन मानसि बुंनायखौ बुजि मोननाय ओ उन्दैनिफाय फेदेरबोनानै खायसे सैमाया बुजि मोनो खायसे सैमाया बुजि मोना खायसे सैमाया ओ मानसिनि मोनसे टनखौ सोदोबखौ बुजि मोनो जेनेबा मानसिनि बुंनाय सोदोबखौ बिसोरो मोजाङै खोनासङो खोनासंनानै बिसोरो खामानिखौ मावो जेरैहाय उन्दैनिफायनो ओ मानसिया - मानसिया बे ओ एक्सारसाइस बा ट्रेनिं होबाय होयै होयै बियो औ। एक्सारसाइस खालामना बा बियो मोजाङै रायदावनानै जेरै उन्दैनिफ्राय जोङो बि दि रायदावनांगौ बिदि ओरै खालामबा बिदि जायो बेफोरबायदि खालामनानैहाय बेखौ ओ फोरोंनाय जायो बेखिनिखौनो आंङो फोरमायबाय आरो नोंथाङा माबाफोर सोंनो दङ नामा सोंजाबावगोन?
बिदिनो आरो गोबां दं जुनार उम। जेनेबा फाथ' दाउ दोङो।
औ।
दाउफोरखौ मारै आरो दाउस्रि दाउ।
बेखौ खोनाबायदा। हेलौ।